औ जाहाथे नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायहरनाय जासि आं निफ्राय नोंथाङा दा अब्ला नोंथाङा दा अ नोंथाङा दा अब्ला मा खालामो नोंथां
औ नोंथां दा ओरैनो दंथयो नोंथां
नोंथां अब्ला नोंथांनाव आं मोनसे बाथ्रा सावरायनो हागोनना नोंथां? नोंथाङा नोंथाङा फोरमायनांगोन आरो नोंथां नोंथाङा एसे अब्ला नोंथाङा फनबा एसे फोरमायनां नोंथां
औ जागोन दे नोंथां दा अब्ला आङो आबहावा गुबुंले जानायनि बागै फोरमायसै आरो आं
अ जागोन नोंथां
ऐ आबहावा होनना बुंङोब्ला जों बयबो सुबुं माहारियानो मिथिखागौ मानो होनबा ना नोंथां? औ थारमाने बे आबहावाया बोरै गुबुंल जादों आं बेनि बागै फोरमायगोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ
गुबुंले जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय सुबुं अनजिमा बांनाय
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंगौ।
जायनि जाहोनाव सुबुं माहारिया जेनेबा थानो जागा गैयैनि जाहोनाव गोबां हाग्रा दंफां लाइफां बायदि दानफानायनि जाउनावबो जानो हायो नोंथां।
जों आंनि बायदिब्ला जे दंफां जेनेबा फांबा दंफां दानफ्लायोबा नोंथां
अ नंगौ थारैनो नंगौ नोंथां।
औ जेनेबा फांबा नङाब्ला फांसे दंफां दा बिलायबा जोङो फां फांबा दंफां गायनो नांगौ आरो नोंथां।
बारहावाखौ दंफांनि जोहैसो मोजां लाखिनो हायोना नोंथां।
गुबै जाहोनो जाबाय जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव। जेन गोबां दारिमिन सोरजिनाय नोंथां जेरै इथ इथा बायनाय कलकार बायदिनिफ्राय ओंखारनाय जेनेबा उखुन्दै बायदि रासायनारि दै एबा बायदि बारहावाया जोंनि हा बारहावा बायदियाव गोसारनानै बेफोरखौ गुबुंले बानायो आरो ना नोंथां औ आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जों जेनबा दानि आथ आथिखाल मुगायाव सोलिबाय थानाय जि गारि मटर बाइक खोनादों ना नोंथां? औ बायदियाथ' दिडिजेल आरो पेट्रल बायदिजोंसो सोलि नालाय नोंथां बेनिखायनो बे डिजेेल आरो पेट्रला खामनानै जि उखुन्दै जानाय बे उखुन्दैआ बार मन्दलाव गोसार नानै माने बार मन्दलखौ रासायनारि बानायो आरो नोंथां आरो गोबां जान जों जाहोन दोंबावो जेरै आबाद मावनायनि मुङै बाहायनाय रासायनारि हासार बायदि मुलि बायदिनि जाउनावबो हा हानि थासारियाबो गोबां गाज्रि जादों आरो।
औ नंगौ नोथां नंगौ।
औ बिबदिनो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव एबा थानाय थाखुलिुलिया खमायलांनायनि जाउवोनाव जों हाग्रा बंग्रा सुबुं माहारिया अरनबारि हाग्राबारि बायदि दानफायनाय जाउनावबो जायो आरोना बांसिनानो
जों हानायमानि जेमां जों दंफां दानफाया आरो नोंथां।
दानफायनाय उनावबो जों माने दंफांखौ हानाय मानिला गायफिरना औ फुलि बायनांगौ औ मानो होनब्ला जोङो दंफां नङाबा थांना थानाया मानो होनबा बेसो
औ नङ थानो उथां
बा बार मन्दलखौ मोजाङै लाखियो आरो नोंथां आरो जों हानायमानि बे दा आथिखालाव सोलिबाय थानाय बे गारि मथरनि ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरखौबो हायोब्ला खमाय नांगौ आरो ना नोंथां
औ नुनो
औ नोंथाङा खोनादोंना।
औ खोनादों नोंथां
औ दा बिब्दिनो इथा बानायनाय एबा कलकार बायदिनिफ्राय ओंखारनाय जि रासायनारि एबा रासायनारि धुङा एबा उखुन्दै आरो नोंथां बेफोरबो गोबां रासायनारिजों लाबोनानैसो एबा खामनानैसो ओंखारबोनाय जायो होननानैखौ आं बेनिखायनो बेफोर उखुन्दैयाबो गोबां बिसि गोनां जायो जायनि जाहोनाव एबा बारहावायावबो गुबुंनाय जायो आरो बेनिफ्राय ओंखारनाय जिखुनु रासायनाारि बेबो हायाव गोलैबा माने हायाबो जिब गैजायो बे आरो ना नोंथां।
गावनानै
औ अब्ला नोंथाङाबो माबा मोनसेफोर फोरमायनो गोनां दं नामा नोंथां
अब्ला अब्लालाय नोंथाङ खास'ला नोंथाङा अब्ला अब्ला नोंथाङा फरायसालि मागैसे फोरोंनानैस जादों नोंथां सोलोंथाइनि बागै नोंथां
औ जागोदे
फरायसालिफोरनि गेजेराव खान्थि सोलोंथाइ आरो बेसेन मोनदांनाय गोसो फोजाखांहोनाय फोरोंगिरिफोरनि मावनो गोनां हाबा फोर हाफोर जेरै फुंनि जुथुमायाव जुथुमाव बा मिनिट समखौ खान्थि सोलोंथाइ आरो बेसेन मोनदांनाय सोलोंथाइनि थाखाय दोनखागोन बेनिनो से मिनिट खौ समखौ धियान खालामनांगोन बा मिनिटनि समखौ गेदेमा सुबुंफोरनि बिबुं बोसोन फरायथिनानै होगोन फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा लिरनानै लाबोगोन आरो आद्रा थानाय बा मिनिट समखौ
हेल' नोंथां हेलौ नोंथां
उनाव फरायसाफोरखौ गाव गावनि गोसो सिंनि बाथ्रा बाथ्रा फोरमायनो होगोन खोना नोंथां देहायारि सोलोंथाइनि देहायारि सोलोंथाइनि एकसन आरो प्रनाायम खालामगोन खालामो आरो नोंथां, धियान माने धियान खालामो आरो नोंथां।
औ
औ दिहुननानै फरायसाफोरा फोरमायगोन। फराय बिजाब गैयै मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय सैथो बावनाय गुबुननि आरो बिदिनो दंबावो नोंथां। गुबुननि मोजां मावनाय मान होनाय सिबिनाय अननाय आरि बायदि गाहाम गुन गोनां। बेरेखा होनो हाग्रा सल' खोनासंहोगोन जेरै नोंथां जेरै हादर चन्द्रनि सल' हारि चन्द्रनि सल' नोंथां औ बेनि उनाव बिफा सिबिनाय सुबुं सल' बायदि बायदि बेफोरनो आरो नोंथां। बेफोरनि अनगायैबो दानसेयाव मोनसे हाबथा मोनसे दानसे दानसेयाव आरो नोंथां। सानसे गेदेमा सुबुं बिर जोहोलाव थुनलाइगिरि आरिमुगिरि आरिफोरनि जिउखौ आरो बिथांमोननि मावनाय आरो बिहोमानि सोमोन्दै बुंनांगोन।
औ नंगौ नोंथां।
बेखायनो हपथायाव सानसे हादर मोजां मोननाय आंगो सानलायनाय सहाय होन सहाय मोननाय हारिमु अनफावरि गोसो फोजाखांहोग्रा मे थाइ रोजाबगोन नोंथां। आरिमु सोलोंथाइनि हाबथायाव मोनसे हादर मोजां मोननाय आंगो सानलायनाय सहाय मोननाय हारिमु उनफावरि गोसो फोजाखांहोगोन मेथाइ रोजाबगोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां अ आसामनि हारियारि मेथाइखौ फरायसालिनि सुथि जानाय समाव फरायसाफोरखौ लारियै गसंहोनानै रोजाबनांगोन आरो जों। जाहाथे फरायसालियाव नोंथां गावनि जोनोम सानखौ आथिखालि साफ्रोम गथ'खौ बिफां फुलि गायनाय आरो बेखौ फोथांनायनि हुदा बिबानखौ मिथिहोनांगोन। थांखु जानाय सोबनाय फेग्रा बेसादफोरनि खहाखौ खहाखौ खालामनाय आरो बै बेसादफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो बेफोरनिफ्राय जानो हाथाव थि खालामनो गिख्रंथाव बेरामफोरनि सांग्रांथि बागै फोरमायना होगोन। लामायाव नेम बादियै थाबायनायनि हुदा जाहोनाय गुबुननिखौ गोसो होना खोनासंना फिननाय होनो रोंनायनि हुदा दानानै होगोन नोंथां। खोनादों ना नोंथां? बेसेन मोनदांनाय गोसो जाखां होननाय आरिमु सोलोंथाइनि परिवदआव जिबनि फारसे सहायसुला गोजोननि नेरसोन दउथु, फारौ थांखु जानाय सोबनायनिफ्राय गोजानाव थानायफोरखौ सावगारि सावगारि बानायनानै आलायना दोननांगोन नोंथां। खोनादो नोंथां? समाज बिगियान बिगियान आबहावा बिगियाननि परियदआव थांखु आरो गुबुन फेग्रा बेसादफोर जानाय सोबनायनिफ्राय गावखौ गोजानाव दोननाय आरो गुबुनफोरखौबो गोजानाव थाहोना थाहोनो सांग्रांथि जाहोनायनि सायाव सावरायनाय राहा खालामगोन नोंथां दानसेयाव सा दानसेयाव सासे फोरोंगिरि दै दैदेननायाव बबेबा मोनसे जायगायाव जयै साफायै हाबा मावगोन साफायै हाबा मावगोन आरो नोंथां फोरोंगिरिनि दैदेननायाव फरायसाफोरा सोलोंसालिनि बिथिंनिफ्राय बबेबा मोनसे माहारियारि फसंथान सिबि गुदि हाबा मावनांगोन होनथां खोनादों ना नोंथां
औ खोनादोंमोन नोंथां
अ नोंथां अब्ला थां एसे दङ नोंथां जोबसिगोन नोंथां जोबनायाथ' न जोबसिना नोंथां कुरसाबारिनि मोनथाय सरि खाथि आयन गथ'साफोरनि मोनथाय सरिखाथि आयग आयन नि गोहो आरो हाबाफोर सोलिफुबाय थानाय बबेबा मोनसे आयननि आवथायाव एबा आयननि जोहै होनाय गथ'साफोरनि मेनथाय मोनथायखौ सरैखाथि हानाय होनाय जों सोमोन्दो गोनां राहाफोरखौ आनजाद आरो नायफामफिननानै बेफोरखौ खौ मोगथाङाव बाहाय गुबैनायाव नांगौ बादि बोसोन होनाय आयगनि खाबु बादियै गथ'साफोरनि रैखाथिनि सोमोन्दो थानाय राहाफोरखौ बाहायनायाव सायाव रायजो सरखारनो सम सम रायफोरथाय गथायनाय जायो नोंथां ओमफाय बेनि उनाव जोङो बिब्दिनो जाहाथे जों सोलोंथाइनि फारसे दा जाहाथे दावगालांनो हायो बिदिनो जों उन्दै उन्दैखौ जाहाथे जोंबो मोजां जानो लुबैनांगोन नोंथां मानो होनबा जों मोजां खालामा नोंथां बेनो नोंथां आंनि बुंनो गोनां जाहाथे फोरमायनो गोनां बाथ्राया बेनो नोंथां अब्ला नों नोंथांनिसिमबो जाथे नोंथाङा आंनि सोंनायखौ जाह थे बुंनायनि थाखाय नोंथांनिसिमबो आं फाय फुंबिलिनि गोजोन फुंबिलिनि जाहाथे साबायखखौ बावरनाय थाबाय नोंथां
औ नंगौ साबायखर थाबाय नोथां सिमबो औ नोंथां दा जोंनाबोथ'
औ समावसो जाबाय नोंथां औ
औ अब्ला जोंना बेखिनि आरो नोंथांमोना नोंथांनिसो जोबोद गोजोननाय थाबाय
औ